अ औ खुलुमबाय नोंथां ओ
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा ओरैनो?
आङो नों ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां ओंखाम जाखांनानै। बेनि थाखायनो आङो नोंथांजों माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। बेनो जाबाय नों थांमोनहा गामियाव थानानै बोरै जिउ खुङो आरो जोंहा फाग गामियाव थानानै टाउनाव थानानै बोरै जिउ खुङो बेनि फारागथिखौ रायज्लायनो थाखाय आङो नोंथांजों फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां अब्ला ओम गिबियाव आं जागाय ग्रोनोसैना नोंथां औ औ नोंथां याव जोंहाथ' ओ बुंनो थाङोब्ला जि गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि भाराखौ दिहुननो थाङोब्ला जोंहा गोबां दं आरो नोंथां बिदिनो जों बुंबाबो बुंस'नो हाया आरो बेफोरनि फाराग थिखौ बुङोब्ला ओहोम बिदिनो जेरै जोङो बुंनो हायो जोङो ओ गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोंआ जि ओम एकदमबारे ओ मा बुङो बेखौ नोंथां जे जेब्ला जों लोमजाब्ला साजाब्ला जों ओ जेनेबा ओम मिदिके केल बायदि ओ फाहामथायनि बेलायावनो सा आ आ बुंनो थाङोब्ला जोंहा एसे खस थ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जे नोंथां जेब्ला ओम गामि ओनसोलाव थायोब्ला ओम बै गामियाव गारि मथर बा जेनेबा एम्बुलेन्स फोर थांजानाय लामा बायदिसिना गैयाब्ला बेमारि मानसिफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो जोंआ ओ जोबोद ओ खस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंहा ओम जिब फरायसालि फोर बे गामि ओनसोलाव ओ थाग्रा सुबुंफोर जि फरायसालियाव थांनाय ओम थांलाय फैलाय खालामनाय बेफोरो एसे खस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा ओ फरायसालिया ओम जे ओ फरायनाय फरायसालि बेफोरो ओ न'खर
नि इसे गोजान गोजानाव जायोब्ला
माखासे ओम जेरै ओम जोङो जेनोबा जेंनाफोरजों भुगिनांगौ जायो जेरै ओम नोंनि फरायसालिया जुदि दैमाफोर बारनाय जायोब्ला जेब्ला दै बाना जायो अब्ला नोंथाङा ओम दै बारनानै फरायसालियाव थांनो हाया जायोब्ला नोंथाङा ओम बेफोर जेंनाखौ भुगिनांगोन आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो गोबां जेंनाफोरबो दङ आरो गोबां मुलाम्फाफोरबो दङ आरो नोंथां गामि आरो टाउन सोहोरनि गेजेराव रुजुनानै नायोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव जेब्लायबो नोंथाङा बारहावा बेयो ओ मोजाङै थाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलाव ओम जेरै जोङो बुंनो हायो ओ जेब्लायबो ओम गो गामि ओनसोलाव ओ जि बोथोर बे बोथोर बा जेरै दुंथाइ बेफोरो एसे खम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो थाउन सहरनि रुजुनायाव बिदुंफोरा गामि ओनसोलाव खम जायो मानोना गामि ओनसोल ओनसोलाव बांसिनानो बिफां लाइफांजों ओ साग्लोबनाय जायो गुसु जानानै थायो आरो ओ मानोना बिफां लाइफांफोरा ओ हा सिंनि दैखौ रोदाजों बोनानै ओ सा लाबोयो ओ सायाव लाबोयो जायनि जाहोनाव जोंहा हाफोरा गुसु थाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ जोङो गामि ओनसोलाव थांनानै गोबां ओ मुलाम्फाबो जायो जेरै जोङो बुंनो हायो गामि ओनसोलाव बयबो ज' ज' जाजाय रंजालायनानै थानो हायो बयबो ओ खुरमा बाहागि न' खाथिनि बा गामिनि सुबुंफोरजों अनज्लायनानै ओ रायजो जालांनो हायो आरो नों थां बिदिनो हाबाफा हाबा मेला बायदिसिना जायोब्ला जोङो रंजा बाजा आ उम गाजा गोमजायै उम संसार जालांनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो टाउनाव थायोब्लाथ' नोंथाङा बिदि बारा बिदि खौसेथिखौ जोङो नुहुरा बि बायदिखौनो बुंजायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो गामियाव थानानै गोबां खौसेथि बा जोङो ओ हेफाजाब होलायनाय बायदिबो जोङो सोलोंनो हायो आरो नोंथां जे माखासे खामानिफोराव जों माबोरै हेफाजाब होलायनांगौ गावजों गाव माबोरै अनलायना थानांगौ बेफोरो जों बेफोरखौ जोङो ओ गामियाव थानानै सोलोंनो हायो आरो नोंथां उम बेफोर ओ जेब्ला मो सासे मानसिया गामियाव थागोन ओ बा गामियाव थानानै ओ उम संसार जालाङो अब्ला बै मानसिया जि समाजजों माबायदि गोरोबना थानांगौ ओ समाजनि नेमखान्थि बायदिफोरखौ माबायदि मानिना सोलिनांगौ बेफोरखौ बा मोजाङैनो मिथिजोबो आरो नोंथां आरो सासे मानसिनि जि ओ समाजाव ओ गामियाव थाग्रा मानसि बेफोर ओ मानसिया ओ जेनेबा सोलोंथाइ बायदि बिथिङाव जौगायाखै बांद्राय जौगायाखैबाबो जानो हागौ थेवब्लो ओ थेवब्लाबो बियो ओ जे समाजनि मानसिफोरजों माबोरै रायलायनांगौ ओ बा उम गुबुन ओ मानसिफोरजों माबोरै रायलायनांगौ माबोरै फिननाय होनांगौ बेफोरनि बागै मोजाङै ओ मिथिनो मोनो आरो जाय गामियाव थाग्रा सुबुं बे फोरो ओ उम बिदिनो जोंहा गोबां दं आरो जों बेफोर खौ बुंबाबो बुंस'नो हाया आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओम जि गामि ओनसोलनि माखासे ओ जि मोजां गुन बेफोरखौ आङो बुंबाय आरो जेंनाखौबो ओ उम ससे बुंबाय बिदि बिदिनो ओ जोङो जेंनाफोरखौ आरो माखासे ओ बुंनो हाबावो जेरै जोङो ओम जि हान्था मेलानि ओ जोंहा जेंना जायो ओ आरो जोंहा जानाय लोंनाय बिदि बिदियावबो जोंहा जेंना जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंहा गामि ओनसोलाव थायोब्ला जोंहा मोब्लिब बायदिसिनाबो जेंनाखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो टाउन सोहोराव माब माबा बांसिनानो मोब्लिबफोरा था ओ थाङा आरो बिदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव ओ मोब्लिबफोरा थाब थाबनो ओ थांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो मानोना गामि ओनसोलाव ओनसोलाव बांसिनानो बिफां लाइफांजों बुंफबनानै थानाय जायगा नालाय बेयाव माखासे समाव एसे एनै बार बारोब्लानो जोंहा बिफांफोरा बायसिनोब्लानो जोंहा ओ जोङो मोब्लिब खौ मोननो हाया आरो ओ बिदिनो जोंहा ओ गोबां जेंनाफोरजों भुगिनांगौ जायो आरो गामि ओनसोल थायोब्ला आरो उम जेरै दैबानाफोर जायोब्ला बांसिन ओम जोङो मा बुङो गामि ओन ओनसोलनि सुबुंफोरा ओम दैफोर लोमोब्ला जोबां गोबां खस्थ' जायो आरो माखासे जोङो। ओ न' गारनानै मा जे रिलिफ फान्डफोराव थाहैनांगौ जायो दा बिदिनो गोबां जेंनाफोर जायो आरो नों गामि ओनसोलाव थायोब्ला आरो जोंहा ओम जेंनानि ओ जेंनानि ओ अनगायै मुलाम फाबो जायो आरो बिदिनो ओ नोंथां ओ जि जों ओम जि जोंनि गेजेराव जि सावरायलायनाय आं बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथां। ओं नोंथाङाबो फोरमायना होनो हागोन नामा एसे ओरैनो।
अ हागोन नोंथां नोंथाङा जेरै आंनो नोंथांनि गामिनि रायजो जानाय नि बारै फोरमायबाय बिदिनो आंबो ओ गा आङो मा फोरमायनो सानदों नोंनो ओ टाउन सहराव बोरै रायजो जायो आंबो मा होनो नोंथांनो फोरमायना होनोसै आरो नोंथां। बिदिब्ला आ टाउन सोहोराव बोरै रायजो जायो आं फोरमायनोसै। ओ जोंहा टाउन सोहोराव रायजो जायोबा जोंहा बिनिफ्राय माखासे। मोजांबो दं आरो गाज्रिबो दं होननायखौ बुंजागोन आरो। गिबियावनो आं नोंथांखौ मोजाङाव फोरमायनोसै जे नोंथाङा टाउन सोहोराव रायजो जायो एबा टाउन हु सहराव थानानै नोंथाङा जिउ खुंगासिनो दङ। बेवहाय नोंथाङा माखासे खाबुफोर मोनगोन। बे खाबुफोरा गोरलैनो जाबाय नोंथाङा हान्था मेलानि।
हान्था मेलाखौ जेराव थांनो बेवहायनो मोननाय जागोन आरो नोंथां। नोंथाङा दसे सम अबावबा थांब्रबनो होमब्ला। नोंथाङा खाथियावनो नोंथांनि दर मोखाङावनो हान्था मेलाया नोंथांनावनो थाफैगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा फरायसालियाव थांनोब्ला। कलेजाव थांनोब्ला अफिस एबा आलासि जानो थाङोब्ला नोंथाङा। गोरलैनो हान्था मेलानि सुबिदाखौ नोंथाङा लाब लानो हागोन आरो नो आरो जोंहा दंबावो बेवहाय ओ टाउन सोहोराव थायोब्ला जोंहा। जोंहा माखासे देहायारि जेंना जायोब्ला खाथियावनो नांगौ रोखोमनि गोबां हसपि टालफोर मोननाय जायो आरो नोंथां बेवहाय मोजां मोजां डक्टरखौ मोननायजों लोगोसे माखासे सुबिदाफोरबो मोननाय जायो सरखारनि सुबिदा नोंथाङा बेयाव थांनानै गोरलैयैनो अ फाहामथाय लानो हागोन आरो नोंथां बेबादि ने जोंहा ओ जोंनि टाउन सोहोराव मा थायो ओ नांगौ रोखोमनि मोजां रोखोमनि फरायसालि आरो फरायसालि गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि। एबा मुलुगनां सोलोंसालि एबा फरायसालि गोबां रोखोमनि। थायो आरो नोंथां। आ मा होनो नोंथाङा न'नि खाथिनिफ्रायनो नोंथांङा बबे स्कुलाव फरायनो बबे गोजौफारायसालियाव फरायनो। नोंथांनि गोसो बायदियै नोंथांङा फरायनो हागोन आरो नोंथां। बेवहाय जोंना आ नांगौ रोखोमनि। औ मोब्लिब गोहोखौमोननाय जायो आरो नोंथां। आ बेवहाय जोंहा अखा बारहुंखा बारब्लाबो। जोंहा मोब्लिब गोहोनि। जेबो जेंना जायाखौनो बुंजागोन आरो। बेबायदिनो जोंहा गोगो दैबो लोंनो थाखाय गोबां दङ। जेरै नोंथांङा गोगो दै लोंनोब्ला नोंथांङा मोनसे फन हरब्लानो नोंथांनो गोगो दैखौ न'सिम लानानै होफैनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा। इंटरनेट बाहायनायावबो जोंहा जेबो जेंना नुजाया मानो होनब्ला जोंहा खाथियावनो। गोबां रोखोमनि टावार गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथांङा गोजान जायगायाव थांनोब्ला ओ नोंथाङा रेलगारि एबा गारि गोलावखौ नोंथांङा गोरलैयैनो गाखोनानै थांनो हायो आरो। बेनो जोंनि टाउनाव थानायनि माखासे मोजां सुबिदा। आरोबाव नोंथांङा टाउनाव थायोब्ला। गोबां रोखोमनि सुबुं माहारिफोरजों नि गेजेराव थानांगौ जायो एबा सुबुं माहारिफोरजों थानांगौ जायो। नोंथांङा बुंनो थाङोब्लाजेरै बेंगलि आसामिस मुस्लिम। बायदि रोखोमनि सुबुंफोरजों मिलायनानै थानांगौनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। बेवहाय बिसिनि। राव जानाय लोंनाय दोरोङारि गासैबो आलादा आलादा जायो आरो नोंथां। आरो गासैनिबो गाननायाबो आलादा आलादा जायो। बेखौ जोंहा नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा माब्लाबाफोर ओ ऐमारजेनसिजायो अब्ला जोंहा आ पुलिसा फन खालामोब्ला दसेनो फैयो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा टाउनाव थायोब्ला माखासे जेंनाजोंबो जुजिनांगौनि गोनांथि जायो बे जेंनाफोरखौ नोंथांनो फोरमायलांनोसै आंङो। जोंहा।
जोंहा टाउनाव आबाद मावयिफोनि थाखायनो।
आबादनि बिबाङा खम जायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो जोंहा ओ गोबां बिबांआवनो माखासे मैगं मैला फोरखौ बायनानै जानांगौ जायो आरो नोंथां। जेरै बुंनो थांङोब्ला। नोंथांनि गामियाव सेरसे आलुनि दामा थामजि जायोब्ला जोंहा बे आ एखे आलुखौनो ब्रैजि बाजि रांङाव बायनानै जानांगौ जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा टाउनाव मा बिफां लाइफाङा जोबोर खम आरो। जायनि जाहोनाव टावउननि बिदुुंआबो जोबोद गरम जायो आरो नोंथां। आ गोलोम बोथोरनि समाव बांसिन गरम जायो थानो हायै बायदि जायो आरो नोंथां। फेननि सिङावनो फेन होनानैनो जोंहा थानांगौ जायो आरो नोंथां। बेवहाय जोंहा बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो टाउन सहरखौ इसिबांबो समायना नुवाखौनो बुंजागोन आरो नोंथां। बेवहाय मिथिंगानि बुस्थुफोरखौ जोबोरैनो खम नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेवहाय जोंहा टाउन सहराव गोबां बिबांनि मानसिफोर जोबोद भिर बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेवहाय मानसिफ्रा नारला नारसि जोबोरैनो फ्रि अ फिर जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा दंबावो ओ लेथ्रा एबा दाखोर गारनाय। जोंहा टाउन सोहोराव गोबां बिबांनि लेथ्रा प्लास्टिक गारनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो गेसाव गोफोन गारनायखौ नुनो मोनो जाय सरखारा जोंहा राहा लाब्लाबो माखासे सुबुंफोरनि ओ माखासे ओ बैनि सांग्रांथि गैयैनि थाखायनो जोंहा टाउन सहरखौ गुबुंले एबा लेथ्रा बारहावा मोनो आरो नोंथां।